खोनादों थाङा
दों नोंथां।
नोंथाङा फ्रियैनो दं दा?
औ दङ।
अब्ला जों गोदान मोनसे आयदानि बागै सावरायनोसै नङा होनबा?
औ
औ मोनसे आयदाखौथ' सावरायजाबाय थाया नङा होमबा नोंथां? अब्ला आं नों थांनिफ्राय मिथिनो लुुबैदों दे ओ नोंथांमोननि जायगा एबा ओनसोलावहाय ओ गोदो माबायदि हान्था मेलाजों मोगा मोगि जानाङोमोन आरो दा माबायदि हान्था मेलाजों मोगा मोगि जानाङो ओ बहाबा थांलाय फैलायावहाय मायोबा लामा सामानि उसुबिदा फैयो नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ
हान्था मेला होनबाथ' जोंनि जोंनि जिउआवहाय मोनसे जोबोद गोनां।
औ नंगौ।
बिनि अनगायै जोङो जौगानो हानायनि मोनसे लामाखौनो जों नुहरा। मानोना हान्था मेलाया जों जिउआव सा सामफ्रामबो गोनां जोङो न'निफ्राय लानानै जेनेबा सासे मानसिनिसिम थांनोबो जोङो हान था मेला एबा लामा सामा नांगौ जायो। जेरै
औ नोंगौ
लामा सामाया मोजां नङाब्ला दैमा हाखर थायोब्ला जोङो बै जाय जायगासिम थांगोन बे जायगासिम मोनहैयाबो जानो हागौ आरो।
औ नंगौ नोंथां।
हान्था मेला गैयाब्ला जोङो स्कुल फरायसालि फोरावहाय जोङो थांनो सौहैनो गोब्राब जायो आरो। सोलोंथाय लानो गोब्राब जायो। आरो सोलोंथाय मोनाबाथ मा बुंबावनो दुखुनि बाथ्रा जोङो जोंनि बेखौनो आर्जिनो हानायनि मोनसे लामायाव फैया।
औ नोंथां मोन्नि नोंथांमोननि जायगायावहाय जेनेबा गोदो जाबायदि हान्थामेलामोन बेफोरबायदि दा बिनिख्रुइ साबसिन मोजांसिन जाबाय ना ओ गोदो जाबायदि दंमोन बेबायदिनो दासिमबो दङ?
ओ गोदोनिफ्राय थ आथिखालावहाय साबसिन जाबाय मानोना गोदोथ लामा सामाफोरा इसिबां दानि बायदि नङामोन।
औ।
थ लामा सामायानो गैयामोन दैमाफोर बारलांनांगौ इदिनो जारमन बारि माबा बारि बेफोरबायदिसोमोन लामा होन्नायानो गैस्राबावामोन। हाग्रा गेजिर गेजिर था थाबायलांनांगौ जायोमोन आथि खालावथ ब्लां ब्लां लामा मोन फैबाय। दा
गोदो लामा एबा हान्थामेला गाज्रिनि थाखाय माबाफोर उसुबिदा फरायनाय लिरनायावहाय माबाफोर प्रब्लेम फैदोंमोन नामा?
औ मानो होनब्ला गोदोथ लामायानो गैया हाग्रा गेजेर गेजेर अरन गेजेर गेजेरसो थानांगौ जायोमोन नालाय। बेहाय मोसा लख्रा बायदिसिना गोबां जिब जुनारजों मोगा मोगि जानांगौ जायोमोन। सम सम जिउबो बावनो गोनां जा जायोमोन खायफा खायफा। आरो बेफोरनि थाखाय जोबोद उसुबिदा जायोमोन गोदो
अब्ला नोंथांमोन्नि जायगायाव गोदो ओ लामा एबा लामाफ्राव गामिफ्राव जेबो गारि मटरनि खारनाय सुबिदा गैयामोन नामा?
गोदोथ गैयामोन आथिखालाव एसे खारनो हमदों आरो एसे बांसिनै। सानसेयाव दसथा बिस स्थासो खारो।
औ।
नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन ना? नोंथांनि जायगायावहाय गोदो आरो आथिखालनि माबायदि हाल सालमोन? हान्था मेलानि
गोदो जोंनि आबै आबौ समनिफ्रायथ' अ जोंनि बे जायगाया मोनसे हादान जायगा हाग्राबारि जन जारमनबारि नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
हाग्रा हाग्रा दंफां लाइफांखौसो दानस्रांनानै साफा खालामनानै जोंनि आबै आबौमोना जिउ खुं फैदोंमोन।
औ।
बिसोरसो नखर बानायदोंमोन बिसोरसो लामा सामा गावसोर थाबायनो थाखाय एसे एनै सुबिदा बानायदोंमोन नङा होनबा नोंथां?
नंगौ ओं नोंथां।
ओ गोदो गोदायनि आबै आबौमोनहा जोंनि बर'फ्रा ओ मिथिंगा खौसो मोजां मोनो होननानै टाउन सोहरनि लामा जिं जिं फाखा लामा मोजां मोजां थावनियाव थायालासिनो मिथिंगाखौ मोजां मोननानै हाजो गुदि गुदि खारनानै थाफैदोंमोन नङा होमा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
जायनि जाउनाव जोङो जोङो जोंनि आबै आबौमोना गोदो ओ हाजो खना मिथिंगा गेजेराव एब्रेना हाबसोना जिउ खुंफैनायनि थाखाय लामा मोजांहाव हान्थिनो मोनाखैमोन ओ हाथाय बाजार एबा बहाबा थांनाय हान्थिलांनाय फरायनाय लिरनायाव गोबां जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जादों नङा होनबा थां?
नंगौ नोंथां।
औ ओ थेवबो गोदोनि जाबायदि ओ हान्थामेलाजों जुजिनांदोंमोन नाथाय दानि मुगायाव आं नुनायावहाय खम जाबाय। मानो होनोबा थायो था ओ जोंनि जोंनि जायगा एबा गामियाबो गोबां गोसारनो हमबाय जायनि जाहोनावहाय ओ लामा सामाया लामा सामाया जेनेबा ओ एसे बयनिफ्रायबो सापर्ट एबा अन्नाय मोननानै हाय लामाया मोजां जानो हमबाय।
ओम।
औ बिनि जाउनावहाय गारि एबा मटर हान्थिनायावहाय एसे औ।
साबसिन जाबाय आरो।
सिन जाबाय औ।
उम।
अब्लाबो गामि एबा बिथोर ओनसोलनि लामा सामा ओ मोजां जादोंब्लाबो ओ अखा बांखा दैनि थाखाय दासिमबो ओ हाब्रु एबा ओ हाब्रु एबा दै गोथौ जानानै थायो जायनि जाहोनावहाय दासिमबो ओ गोदोनि बायदि थासारिजों मोगा मोगि जानानै दं नोंथांमोननि जायगा एबा ओनसोलावहाय दासिमबो माबायदि लामाजों हान्थिनांगौ जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन जोंनि जायगाखैथ' मोननै सिस्टेमनि लामाजों हान्थिनांगौ जायो मोनसेया हानि लामा मोनसेया सरखारनि हरनाय मोनसे पाखकानि लामा।
औ नोथां।
ओं मोनसेया अन्थाइफोरबो गोनांबो थाबायनो मोननाय जायो आरो। दासिमबो बांद्राय फुरायै मोजां जाजोबाखै। बिदिनो फाखाफोरनि लुहांदों होमबाबो दाबो फुरायै लुफुंजोबनो हायाखै हानि लामाजोंबो हान्थिनांगौ जायो जेब्ला दैज्लां फैयो अब्ला दैमा दैफोरनि अखानि मोनसे हाब्रु महराव नुजायो आरो लामाफ्रा एसे जे दैज्लां समाव उसुबिदासिन दायो हान्थिनो थाख मिसिं बाद थ दा एसे मोजां मोजांआनो होनजायो दैज्लाआवहाय अखानि दैआबो एसे खुरखायो ओमफ्राय दैमा दैबानाफोराबो एसे खुरखाना लांनाय जायोना बेफोरावहाय एसे हाखर हुखर थायो आरो दै माबा बे हाखौ दुबाव दै जमा जानानै मोनसे एसे हाब्रु महर सोमजियो
औ
बेफोरबायदि मोनसे अबस्था जाना दं आरो जो जों जायगायाव दासान्दि आरो दा दैज्लांबोना ओं ओंखायनो बेफोरबाय दि मोनसे हाब्रु महर
बिदिब्लाथ नोंथांमोननि जायगा एबा ओनसोलावहाय बहाबा थांनाय फरायसालि थांनाय टाउन सहराव माबा मोनसे खामानियाव थांनो थाखाय गोबां खस्थ एबा जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानांदों नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ
बिदिनो हान्थिनायाव एसे दैमाफोरनि लामाफोर लामाफोरा एसे बांद्राय मोजां नङिखाय सम मथे मोनहैनो हाया एबा समफोरा गोबां एसे गोलाव सम लानांगौ जायो।
नोंथांमोननि जायगायाव जे दैमा दं होननाय खोनादों नंगौना नोंथां
नंगौ ओं
ओ गोदोनि दिनावथ दैमाफोरनि दालाङा बांसिनानो औवाजों बानायनाय एबा बाथामजों बानायनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि मुगायावबो नोंथांमोननि जायगा एबा ओनसोलावहाय बेनो सोलियोना ओ मोनसे फाखानि एबा अराय जोरथिनि थाखाय मोनसे फाखा दालां कालबारफोर बानायना होबाय नामा
जोंनि जायगायावथ मोननै मदेलनि सोलियो जेरै मोनसेया फाखानि मोनसेया ओम दंफांनि
औ
दंफांनियावहाय सम सम बायनानै होयो बिनि थाखाय खस्थ जायो गाहायजोंनो थाबायनांगौ जायो।
औ
बिनि थाखाय एसे खस्थ जायो आरो। हरखाबैथ' बायब्रबबाथ' थ' जों बानायब्रबनो हाया दंफांनिबाबो। एसे थाइम नांगौ जायो आरो।
ओ नोंसिनि दालांफ्रा बायनानै होयो अब्ला नोंथांमोना थाबायोब्लाथ' गाहायजों थाबायोब्लाथ' दै सियो नङा होमबा?
औ
अब्ला नोंथांमोना बहाबा हान्थिलाङोब्लाथ' गोदानै गानै जोमै थाङो नङा होमबा नोंथां?
औ
अब्ला नोंथांमोना बे सिनाय दै सिनाय गाननाय जोमनाय ओ गोदान गाननाया सिनाय जिजोंनो थाङो ना नोंथांमोना ओ थाङो ना न'आव फैफिनो ना मायबाफोर ओ फ्रब्लेम उम मोनदों होननानै फोरमायनो सानो?
जेनेबाथ' माबा मोनसे इदि सियोब्ला थांनायानो जाया फैफिनांगौ जायो मानोना गिसि जिजों बोरै थांनो।
औ
आरो बेनि दैया बेसि गिदिर देरदों बेफोरखौसो नायनानै थांनांगौ जायो ओमफायो उम अबबा थांनांगौवाव हाय एसे गोनांबा बिदिनो थानांगौ जायो इद बिदिनो मानो होनोब्ला दैयानो एफा गिदिरबा बोरै थांनो आरो दैफ्रा फिसाबा इदिनो बारलांनो हायो आरो।
औ औ
बिदिनो साननै सानथाम बिदिनो सप्तासे गाहामफोर लानो नागिरो। गोदान दालां बानाय फिननायाव। नोंथांनि जायगायाव बेफोरबायदि माबा मोनसे उसुबिदाफोर दं नामा?
औ नोंथां जोंनियावबो ओ बोथोर लानानै बोथोर जेब्ला अखानि बिबाङा बांसिन जायो अब्ला दैया देरोब्ला ओ बहाबा थांनाय लामायाव हान्थिनाया जो गोबां खस्थ जानानै फैयो जायनि जाहोनाव जोङो ओ बोथोर आरो समखौ नायनानै जोंङो बायहेराव ओंखार लांनो गोनां जायो ओ अब्ला नोंथांनिफ्राय ओ नोंसिनि गामिनि हान्था मेलाफोरखौ मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय। नोंथांनिसिम साबाय अब्ला नोंथां जोंना जोंना समा बो जाबाय नङा होमबा नोंथां?
ओं
दे बिदिब्ला।
औ दे होमबा।
औ